हेलौ।
हेलौ ओ।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों औ खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आंथ' दा ओरैनो दङ बिथाङालाय?
आंबो नै बिदिनो जाखांनानै दंलाबायो जिरनानै।
आतसा।
नोंथाङा दायो ओरैनो दंबाथ' नोंथाङा ओहम रायलायनो हागोन खोमा माने राययै फ्रिबा आं रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजोंहाय।
औ दाथ' आं फ्रियानो रायलायजागोन बिथांनो।
औ। आं माने मोनसे टपिक बा सोंथिनायसो लानाय फैदों लानानै फैनाय जादोंमोन। आरो नोंथाङा रायलायनो हायोबा आं
औ हायो हायो।
औ दा आं टपिक होनाय लोगो लोगो माने खोथायानो जाहैबाय जेनेबा जोंथ' दा न'फोरावहाय थायो नालाय गासिबो नोंथाङो न'आवनो थाखायो जानांगौना?
औ औ औ।
जों दाउ दाउ अमाफोरखौथ' फिखायो खोमा दा आं सोंनाय आं दा रायलायनायनि खोथायानो जाहैबाय माने दाउ अमा बा बोरमा जायखिया जाय हांसो जोंहा बेफोरखौ फिसियोब बा मा फायदा जायो बा मा लुकसान जायो बेफोरखौसो सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन आरो।
औ आं माने बिथाङा आंखौहाय न'आव जों मा मा जों जिब जुनार फियो बा जों मानि थाखाय फियो बा मानो फियो फोरनि खोथाखौ ओ सावरायनो खोन्थादो आरो। दाथ' आं बुङो इखौनो ओ दाथ' जोङो गामियावनो थायो एबा जोङो
उम औ खोनादों खोनादों।
ओ
जोंथ' दा गामियाव थायो नालाय जोङो माने ओ जोंनावहाय साख्रि बाख्रि बारा जों नुनो मोनैखाय जोङो माने बिदिनो गावनि नांगौनि थाखाय बा जोङो जानो जानो बा जोङो ओ रां रुफा‌ खामायनो थाखाय जोङो हम दाउ अमा जोङो न'आवनो फियो आरो बे न'आव जेराव जोंनो थायो अबबा जोंनि बारि बारि खना खनला जोङो बेफोरखौ जों फिलाबायनानै दोनो मा मानोना बेफोर बेफोरबो जोंनि माने रां खामायनायनि सुबिदा आरो हमना ला नोङो औ बिजनेस बा जोंनिनो ओ फिसा फार्म होनजायो आरो जों जेराव दाउ अमा फिसिनानै जोङो गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लानो हायो आरो
औ नंगौ।
जोङो दाउ न'आव दाउ थाबा जोङो ओ दाउदै मोनगोन एबा जोङो दाउदैनिफ्राय जोङो फिसाखौनो मोनफिनगोन। बेफोरबायदि माने जोङो ओ मासे मानै जोलैजोंनो जों बुरजा एरलांबो थानो हायो। एरखांनानै जोङो नांगौ समाव इफोरखौनो जोङो फाननो हागोन। नांगौ समाव जों फाननानै जोङो रांखौ लानो हागोन। एबा जोङो नांगौ जों जानो लुगैदोंबो समबा जोङो बेफोरखौनो जानो हागोन न'आवनो थानाय बुस्थु नालाय जोङो जोंनिनोखा गोसो बायदि खालायनो हायो माने
ओ जेरै जोङो हमना ला अमा फिगोन जों अमाखौ फिसानिफ्राय जोङो जोलोब बायगोन बेलेगनिफ्रायबा जों जोलै बायगोन बा जों न'आवनो जोङो अमा बिमा फिसिनानै जोङो जोलै फिगोन बनायगोन बा फिगोन। बेफोरबायदि माने जोङो हमना ला अमाखौ जोङो गुबुननिफ्राय जोलै लाबोसिगोन। बेखौ जोंङो फिसानिफ्रायनो फिसानिफ्रायनो हमना फेदेरगोन। आदार होगोन जेरै जोङो न'फ्रावनो थायो नालाय जोंथ' गाह'लिया मानसि जोंनो जोंनो आदारफोर नागिरनो बारा खस्थ' जाया हमना ला जों थास' नांगौ एबा
औ नंगौ नंगौ। जों खाथि खालायावहायनो थास'फोरखौ जों मोनो।
औ बेफोर बेफोरनि सुबिदानि थाखाय जोङो बांसिन फियो आरो हमनाला ला जोङो दाउ अमा फिबा जोंनावनो न'आव थाखागोन नालाय जों अमाखौ अमानि आदारबो ख-खम जाया। हमना ला जोङो नांगौबानो बारि खनानिफ्राय लाबोसिगोन। बेखौनो जों रुसिगोन अमानो जाहोसिगोन जोङो अमाखौहाय हमना ला मासे माखौ जों बोसोरफा बाागाम फियो अब्ला जोङो बेनि बेसेनाबो गेदेर जागोन बेसेनाबो बांसिन सिन जायो होमबा जोंहा बोसोरावहाय जोहा इजोंनो मासे मानै फिबा जोंहा बुहुद थाखा फैयो फैसा रां फैयो। आरो बेफोर गोरलै न'आवनो थागोन बेखौ जोङो टाइमबाद आदारल होनो हानांगौ आरो बोरमाफोरखौबो जों फिनो हायो हमना ला जोङो बोरमानाथ बारा खस्थ नङा जोङो खानानैल दोननांगौ। गावसोरनो गाव जेराव खागोन बेयावनो आदार जागोन औ। आरो बोरमायाबो एरलांबाय थायो हमना ला ओ मासे मानै जोलै लाबोबा मानैनिफ्राय माब्रै जालांगोन। माब्रैनिफ्राय माब्रैनिफ्राय आदथा जानानै बारायलांबाय थागोन माने नों बेसेबां फिगोन बेसेबां आददा लागोन। बाराय लाङो माने। आरो बेफोरनिफ्राय जोङो नांगौ समाव रां मोनो होनबा जोङो रांनि खमि जाया आरो जों ओरैनो थानानैबो ओ जों आरो बेलेग खामानियावबो मावनो हागोन। हमना दा दाउ अमा फिनानै जों नखौ बेंनो हायो आरो जोङो फार्म गिदिर खुलिलांनो हायो। बेफोरबादि गोबां सुबिदा माने दाउ अमा फिनायनिबो। दा बिथाङा आं होननायखौ बुजिदोंबा
औ ‌
एसे नों मा बुजियो बा मा मिथियो बेखौ एसे फोरमायनो हाफिनगोन नामा?
हागोन हानाया दा नोंथाङा आंनि सिगाङावहाय फोरमायहरबाय नालाय दाउ बा अमानि खोथायावहाय दा जों दा नोंथाङा दाउ अमा होननायावहाय फार्मबो होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायहरथिदोंमोन नालाय दा आं माने नि फार फार्मनि बारै एसे खोन्थानो सानदों आरो जेनेबा जों दाउनि फार्म खेवब्ला जा अमानि फार्म खेवोबा जोंहाबो दा जोङो मा होनोमोन नैबे दावखौ जों बुुब्लाना दा नोंथाङा बुंखादों दाव बेबो माने ओं नंगौ जेनेबा जों दाउ फार्म खेवबाय मोनसे ओ दाउनि थाखायनो जोंहा बारियावनो जों मोनसे बेरा सेरा दुमथेनानै थानो न' लुना माने जों बाउनडारि होनानै बेयावहाय जों दाउ फिसियोब्ला जों बेयावहाय दाउखौ एरहोनो नाजायोब्ला जोंहा गोबां फायदा दं हमनानै ला जोंहा मा होनोमोनलाय जोख्लिफोरा मा होनोमोनलाय दावदै दैबाय बै दावदैखौ जों फाननानैबो रां आरजिनो हायो बा जों बे दाउदैखौ जों गहोनानै फिसा ओंखारहोनानै फिसाखौ फाननो हायो नङाबा जों फिसाखौ फेदेरनानै सेरसे सेरनै बिदिनो जखा खालामनानै जों दायरेक फायखारि बिदि दखानफोरावहाय मा होनोमोनलाय फाननानै जों माने दाउनियावहाय माने जोङो बेलेग बेलेग मडेल जों माने रां आरजिनो हायो आरो दा बे नोंथांनि सायाव आरो माने मा सिस्टेमै फानो माने जों बेखौहाय ज्रेद ज्रेद मोनो आरो दाउखौ जों फानोब्ला माने ज्रेद फानोबा ज्रेद मोनगोन गथा फानोब्ला गथा मोन गोन माने कन्टिनिउ मोनलांनाय आरो दाउ फार्मनियाहाय जोंना बुंनो थाङोबा। नाथाय जोंहा दाउ फार्म खेवबा एसे बिदि आरो जेनेबा हमनानै ला मा होनोमोनलाय खरसा एसे थाङो जोंहा आबदार लानांगौ जायो सम लानाय सम बेमार माने सन्देरनाय बा जाखांनाय बि दियाव माने ओमफ्रायो नोंथाङाथ' आंनि सिगाङाव बुंखादों मा होननानै बुंदों ना अमाखौ फिसियो औ नोंगौ जों अमानि फिसिनायावहाय जों आदार नागिरनायाव बारा खस्थबो जाया हमनानै ला जों थास' थासनि न'नि बारिफोरावनो मोनो बा खाथि खाला गामि गैथाराबा जोङो ओरैनो एसे गामि नि बाहेरा थांबाबो जों मोनखायो होनबा जोङो आदार बेबसथा होनायाव अमानियाव बारा खस्थ' जाया माने अमा फार्म खेवनाय होनोबा मा होनोमोनलाय जोङो हमनानै ला अमायावहाय जों मा होनोमोनलाय जोलै बारायहोनानै फिसाखौ जों फाननो हायो माने बा फानोआलासिनो जोङो बे फिसाखौनो बाराय होनोनानै जों जेनेबा जोलै बाराय होनोनानै फेदेरनानै जों फाननोबो हायो आरो। नाथाय अमाना मोनसे खोथा जायो यो आरो जोङो
औ ‌।
अमानिया जों माने खनसे गथा मोननाय बिदि जायो आरो। नाथाय अमाना मोनसे लस जायो आरो जेनेबा हमनानै ला जों अमा फार्म खेवनायावहाय अमा मासेया बेमारफोर जानानै थैफ्लाङोबा जोंहा मासे थैनायावनो गोबां लस जायो मानो होनबा जोंङो अ मानि दामा बेलेग दाउनि दामा बेलेग नालाय बेसेना बेलेग जाहोयो। होमबा रिस्कबो थायो आरो माने अमानियावहाय। नाथाय आदारफोर माने बेफोरखौहाय होनानै होनायावहाय अमाफोरनि थाखाय बारा खस्थ' जाया आरो जोंहा गुन्दैनिल' सम लानानै आंखाल जायो। मोनसे समावहाय
औ।
जोंथ' बेमोन आरो जेनेबा जों दाउफोरफोरखौ फिखायोनाय फार्मफोर खेवबा जोंहा मा सुबिदा जायो। बा मा उसुबिदा जायो बेखौ खोन्थ हरबाय आरो नोंथांनो दा थाङासो मा होनो?
आंथ' बिथां होननायखौ माने ओ बुजिबाय बुजिनानै जोंना खहाबो दङ माखासे आरो बेफोरबायदिनो आं मोनसे खोथा सानबावदों गोसोआव जे जोंङो हमना ला ओ दाउ जुनाद माने दाउमा दाउ जुनार नैफोरखौ जोङो बासायनायनि थांखिबो लानांगौ मानो होनबा जोंना अबेबा अबेबा जुनाद होन दाव होन जोंना जोबनोबो थांबाय माने खमायलांबाय आरो जेरै बोथोर सोलायनायनिफ्राय
गोबां दाउआ खमायनो हमदों नांगौ।
औ। बो ओ हाग्रा हाला जों हाजो हाला सिफायबाय थानायनि थाखाय थानो जायगा गैयैनि थाखायसो खमायलांदों आरो जों हमना ला जोंना मेन खमायनायनि थाखाय दानि जुगावहाय बेफोरनो जायो जों टावार जेराव मेराव जाजोबबाय टावार खिना मबाइलनि थाखाय जों बाहायबाय कारेन्ट सिफाय सिफाय जोङो दंफां लाइफां दानफायनानै जोंनि थाग्रा जायगाफोरखौ इसेबो नस्थ' खालामनानै होबाय। बेफोरनि थाखाय माने गोबां दावमा दावउ बा ओ जुनादफोरा जोबनो थांदों मानो होनबा बेफोरखौबो जोङो ओ इनभाइरमेन्टनि थाखाय नांगौ माने जोंनो
औ अ दा जों बेखौबो साननांगोन। जों बासायनोबो नांगोन मानो होनोबा जिब जुनाराबो जोंनि मोनसे से बे प्रकृतिनि बिसिनाबो जायगा दं, जोंल' बेवहाय जों सुबिदा लाबा जाया जों बिसोरनि जिउखौबो साननांगोन।
औ औ बेफोरबायनो गोबां माने खोथा फैयो आरो होनबाथ' दाथ' जोंना ओ सावरायनाया एसे बेनोसै आं दा एसे ओंखाम जाहैनो खोमा।
औ नोंथां नै आंनाबो समाबो जानानै फैबाय। औ दे होमबा उम।